हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथांखौ आङो जों दा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो
औ खोनादोंना? हेलौ
दामजु दामग्राफोर बागै सावराय
औ औ
दा हारिमुनि बेलायाव दा नोंथाङा माबे हारिमुखौ माबे हारिखौ मोजां मोनग्रोयो दा गिबियाव नोंथांङा बेखौ एसे मोजांङै सुंदयै फोरमायग्रोदो?
आ हारिमुनि बेलायाव हारिनि बेलायाव आं ओ जोंनि बर हारिखौनो मोजां मोनो। जोंनि बर हारिनि कालचार बर हारिनि हारिमुवारि जिउ खुंनाय मोनफ्रोमबो बि नो आंङो मोजां मोनो।
औ
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथांङा
ब ओ मा होनो मेथाइ खननानै मोजां मोनो ना मोना?
ओ औ आं मेथाइ खननानै मोजां मोनो आं सम सम ओ बेबायदिनो हारसिं थायोब्ला मेथाइ खनो।
औ
मेथाइ खननायखौ मोजां मोनो आं।
औ नोंथांङा माबा माबाफोर ओ मिउजिकनि क्लास बा भकेल मेथाइ खननायनि ओ स्कुलफोराव थांफेरबाय नामा?
बिदिथ आंङो थांनाय जायाखै आं जि सोलोङो बेखौ आं इउटुबनिफ्रायनो हारसिंनो ओ नायनानै सोलोंनाय जायो।
औ इनिफ्राय दा नोंथांङा सोर सोर मेथाइ खनगिरिखौ मोजां मोनो? आरो दा जायबा फावखुंग्रिफोर जोंनि बरनि फावखुंग्रिफोर सोर सोरखौ मोजां मोनो आरो मेथाइ खनगिरिखौ सोर सोरखौ मोजां मोनो साबसिन मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा सुंदयै फोरमायना
औ औ औ ओ जोंनि बरफोरनिखौ ना?
औ
औ जोंनि बरफोरनियाव मेथाइ खनग्राखौ आं मोजां मोनो ओ सुलिखा, सुलिखा, आरो फुकन, फुकन बसुमतारी, आरो बेनि उनाव दं जोंहा जुरि बर,
उम बिनि उनाव दं ओह। दायो आङो माबाखौ होनोसै फावखुंगुरखौ होननोसै
औ
फावखुंगुरयाव जाहैबाय आं फार्स्टआवनो जोंनि एक्टरफोरनि मादाव ओ जोंनि दा गोदान एक्टराव आरो
औ।
गोदान गोदान माबायाव ओ आङो ओ रिंसार्टखौ मोजां मोनो। आरो सुकबिरखौ मोजां मोनो। बेनि उनाव ओ सिमां सिमां। सिमां सारखौ मोजां मोनो औ। बेबायदिनो आरो।
औ आनोफ्राय थांङा मा मा बायदि मिउजिक मा बाय मा मा बायदि देंखोखौ मोजां मोनो आरो जोंनि जेनेबा बागुरुम्बा मोसानाय बायदिसिना देंखो जेरै गोदान मेथाइ गोदान दें खो मा बायदि देंखोखो खौ मोजां मोनो। थाङा बेखौ एसे फोरमायना होदो
आङो बांसिन फक संखौ मोजां मोनो। फक संखौ आं माने खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो आरो आंनो सासे खाम दामगिरि। खाम दामबिगिरि हिसाबै आङो फक संफोरखौ दामनायाव जोबोद मोजां मोनो।
औ।
औ।
ओमफ्राय दा नोंथाङा मा माबायदिहाय माबायदिखौ जेनेबा नोंथाङा माबायदि मेथाइखौ लानानै नोंथाङा ओ गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो माबायदि दाब दानि मुगायाव माबायदि मेथाइजों नोंथाङा माबायदि मेथाइजों गोरोबनानै दङ?
औ आङो दायो दानि गोदान मुगायाव ओ ओ मा होनो बेखौ रमान्टिक संफोरखौनो मोजां मोनो खोनासंनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बिनो आरो
ओनिफ्राय नोंथाङाबो माबाफोर सोंथि दङ नामा आंनियाव सोंबा सोंनो हागोन।
औ दा नोंथाङा बे ओ नोंथाङा सोर सोर फावुंगुरखौ मोजां मोनो आरो माबायदि ओ मेथाइ खनगिरिखौ मोजां मोनो एखौ एसे फोरमायना होदो।
आङो गिबियावनो बुंगोन सुगबिर एक्टरखौ मोजां मोनो।
औ
गिबियावनो बुंगोन आङो सुगबिर एक्टर खौ मोजां मोनो। एनिफ्राय लिंसार एक टरखौ मोजां मोनो इनि फ्राय सोरां एक्टरखौ मोजां मोनो
औ
एक ओ एक्ट्रिसनियाव जाहगोन एकट्रिसनियाव पुजा एनिफ्राय मनालिसा। बेखिनिखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय आरो मेथाइ खनगिरिखौ बुंगोन आङो
औ
फार्स्टआवनो ओ बिग्राय सुलेखा मेनखा ओनेफ्राय जुबिन गार्ग ओनेफ्राय फुकन। बेनिफ्राय- दावहां ओमफ्राय- ओ बेखि माबा दंमोन ओ मा होनो- ओ बिथु नार्जारि।
औ
ओमफ्राय बिदिनो ओ आरो सोमखोर। बेखिनि खौ आं मोजां मोनो। बेनिफ्राय माबाफोर सोंबावनो सोंथि दं नामा?
औ ओ नोंथाङा ओ दायो जोंनि आ टपिकआ जाहैबाय हारिमु हारिमु आर्टिस्ट आरो मिउजिक ना जोंनि बर' जोंनि बर' खोनाबायना हेल' हेल' खोनादोंना? हेल' हेल' खोनादोंना? हेल' हेलौ हेल' हेलौ हेल' हेलौ हेलौ हेलौ मा जाखो हेलौ हेलौ हेलौ हेल' खोनादोंना? हेलौ